औ।
औ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङा सम दङ ना, रायज्लायनो हागोन ना?
औ सम दङ दे।
औ औ दे अब्ला। जोङो मोनसे आयदा लानानै रायजो हो?
औ मा खालामदों नोंथाङा?
आङो ओरैनो दङ। नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दङ दे।
औ औ औ दे अब्ला नोंथां ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनोसै ना मा होनो नोंथां?
औ नोंथां नंगौ दे। ओम आइदाया मा जागोन दाय नोंथां?
आयदाखौ आं लानाय जादों बर'फोरनि एबा बर'नि मुनदांखा एबा आंगो जान नाय लोंनाय बर'नि जायखौ बुङो। बर' बर' सु औ औ। बर' सुबुंनि मोनदां खा जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जेरै ओ गिबियावथ' बर'नि थाखाय ओंखाम खामा थाखागोन। मानो होनब्ला बेजोंसो जानाय जायो। बे ओंखामा जाहैबाय। माइनिफ्राय माइरं गिबि माइनि फ्राय जायो। माइखौ गिबियाव आबाद औ आबाद मावनायनिफ्राय मोननाय जायो माइखौ औ। आबादनि उनावहाय बे आबादा जेब्लानाखि मावखाङो। अब्ला बेनि उनावहाय बेखौ हाना नै लाबोनानै औ सौ माइ सौनानै माइ जायो, बेनि उनाव माइनिफ्राय बेखौ सौवनानै माइ रं बहननाय जायो। बेनि उनावहाय बे माइरंआनो संनानै ओंखाम जायो। आरो औ ओं खामनि अनगायै बर' सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि जानाय-लोंनाय यो जेरै बर सुबुंनि बर सुबुं होनोब्लाथ जोङो। ओ बांसिनानो ओ खारै ओंख्रि जायो जेरै अनला खारै औ औ औ औ ओंख्रि गोबाब खारै ओंख्रि आरो अनला खारै औ औ। बेनि अनगायैबो ओ। नाफाम नारजि अमा औ दाउ बेदर बायदिखौ जानाय जायो औ औ।
अनला ओंख्रि खारै गोबाब सबाय ओंख्रि बेखौथ बांसिन जाखायो नङा होमब्ला नोंथां?
नाफाम होननो थाङोब्ला गुबैयै नाफामा उम नाफा मा मानिफ्राय जायो होनना बुङोब्ला गिबियाव ओ ना नाखौ लाग्रोनाय जायो बेखौ औ औ नाखौ गिबियाव ओ अराव फोरान खि एबा अरदा अरनि उखुन्दै जायखौ बुङो बेवहाय फोराननाय जायो बेयाव फोराननानै आरो बेनि उनाव सान्दुावबो फोराननाय जायो, सान्दुङाव फोरानलाय अराव फोरानलायबा साबसिन जायो होनना मानसिफोरा साननाय जायो बेनि थाखाय मोननैयावबो साननाय जायो आरो बेयाव फोरानखाङ नायनि उनाव जेब्लानाखि गेस्रेम जायो अ अब्ला बेखौ मोनसे आइजेंआव लानाय जायो दालायाव औ औ औ बेनि उनावहाय नाफाम देनो थाखाय थास ओ थास' बु गा एबा थासनि थारा जायखौ बुङो औ दुदालि थासनि थारा एबा बुगाखौ होबा साबसिन जायो होन ना मानसिफोरा सानो आरो ओ माने गोथाव फिन जायो होनना सानो, बिनि थाखायनो बे दुदालि थास'नि थारा एबा बुगाखौ होनाय जायो बेखौबो ए से हानानै गिबियाव सायग्रोना ला नानै
ओम, नंगौ नोंथां।
सायखांनायनि उनावहाय बेखौ फिसा फिसा हाना लानानै बेखौ एसे फोरानदबग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय बेखौ फोरानदब औ औ औ, औ औ अब्लाना देनायाव मोजां जायो बेनि उनावहाय उवालाव एबा देंखियाव औ देनाय जायो औ देखांनायनि उनावहा बेखौ बिदिनो जेब्लानाखि देखाङो अ अब्ला बेखौ ओ हासुङाव सोनाय जायो औवानि हासुङाव औ औवानि हासुङाव सोनानै बेखौ औ औ थेमा जायफ्रा हासुं गैया बेखौ थेमायाव सोनाय जायो।
नोंगौ नोंथां ओम
हासुङाव सोनानै जेब्ला, जेब्लानाखि बेयो जि सान बा स्नि ओ जि साननि बारहोनो नांगौ मानो होनब्ला जेसेनो गोबोव
औ एसेनो मोजां जायो औ नंगौ नोंथां ओम, नोंथाङा नाफाम जाफेरबाय ना?
जेसेन औ जा फेरबाय नोंथां नोंथाङालाय? मानो होनब्ला बेखौ जेसेनो फेसेवनो हायो एसे जनो बिनि मोदोमनाय एबा स्वादा गोथाव जायो ओ जायखौ टेस्ट बुंनाय जायो बे थ' माने गोथाव मोनो बेखौ औ बेबायदिनो माने नाफामखौ बानायनाय जायो आरो नारजि अमा खौथ' बर'फोरा गासैबो नारजि जि अमा जाखायो नोंथाङाबोथ' जाखायो जानांगौ नारजि जिअमा औ औ नारजियाबो थिग बिदिनो औ औ औ नारजियाबबो बिदिनो गिबियाव बेखौ बेबो गोथां जायखौ बुङो फाथो बेनिफ्राय औ औ औ फाथो बिलाइ गिबियाव नारजिया फाथो बिलाइनिफ्राय जाग्रोयो फाथो बिलाइखौ खानानै औ बेखौ सानदुंङाव फोराननानै गोरान खालामनानै एबा गेस्रेम खालामनानै बेखौ संनाय जायो नार्जिजों औ नार्जिजों अमाजों सङोब्ला साबसिन जायो आरो गोथावसिन जायो।
उ नारजिखौथ' आरो मोननै मोनथाम रोखोम रोखोमनि बहुत जायो जेरै नारजि खफ' नारजि
औ औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ आरो बेनि अनगायैबोथ' सबाय
औ सबाय दाउ औ बेफोरावबो खारै होनाय जायो आरो ना।
औ औ औ सबाइखौ खारैजों संनाय जायो बेयाव खारै होनाय जायो औ औ औ अनलाखौबो औ अनलायाबो उम बोरै जायो होनना बुङोब्ला बेखौ गिबियाव
गिबियाव औ माइरंखौ सोमगोरोनानै औ न
सोमग्रोना दोननायनि उनावहाय बेखौ जेब्लानाखि माइरंआ एसे गुरै जायो एब्ला रुयो अब्ला माइरंआ रुइयो औ औ दैनिफ्राय बोखांनानै उवालाव एबा देंखियाव देनाय जायो औ। देखांनानै जेब्ला गुन्दै जागोन एबा अन गुन्दै होनगोन बेखौ जेब्ला अन गुन्दै जायो अब्ला बेखौ संनो थाखाय मोनसे साराय नांगौ जायो आरो बे सारायखौ ओ अर दाबाव जाननानै बिदिनो बेदरजों संब्ला साबसिन जायो न'नि दाउजों औ औ न'नि दाउजों औ औ गिबियाव बेदरखौ दाउखौ बुथारगोन ना लाबाय मानो होनब्ला जोंहा बर' सुबुंफोरा दाउ अमा फिनानै जाखायो नालाय दाउआथ' न'आवनि थाखाय औ न'निखौ न'नि जानो गोसोब्लानो बुथारब्लानो जायो बिनि थाखायनो गिबियाव दाउखौ सिथारग्रोनानै बेखौ साफा खालामग्रोना बासिना लाखांनायनि उनावहाय जेब्लानोखि साराय जो जाननानै साराया गुदुं जायो खोनादोना नोंथां औ औ जेब्लानोाखि साराया दुङो एबा गुदुं जायो औ अब्लाथाय बे थाव गुबै थाव गुबैखौ गिबियाव होग्रोनाय जायो बेदर एवफ्रामग्रोनो थाखाय दाउखौ बिनि उनावहाय जेब्लानाखि दाउखौ फ्राम फ्राम मोजाङै एवफ्राम खाङो अब्लाथाय बे खौ खांनानै थिखनानै मोनसे औ मोनसे आइजेंआव दोनथ'नाय जायो औ औ बेनि उनाव थोरसियाव न'आव हालिबा दाबोर जायखौ बुङो गामला बेवहाय दोनथ'नाय जायो बेनि उनावहाय बेवहाय दै होनानै बे सारायावनो दै होना फिननानै बेखौ दैखौ जेब्ला गुदुं जायो अब्लाथाय बे देनानै
अन गुन्दैखौ होनाय जायो आरो ना जेब्ला दैया
गोदौ दैया गोदौवोब्ला बे अन गुन्दैखौ आखाइायाव लानानै फ्रि फ्रि होनाय जायो जाहाथे ने बेयो बुजायैनो खेबसेयैनो होबा ग
औ गथा जाया औ आरो सोरबा बायदिया औ बेखौ जेब्ला होयो अब्लानो सागंजों फिदिं फिदिं
खायसेया दैजों लगायखानानै गलायनानै बेखौ लाव लाव औ खालाम खाग्रोना होनाय जायो आरो खायसेया बेखौ दै गोदौनायाव फ्रि फ्रि सारनानै होयो आरो गारबा जों एबा खोस्लिजों ओ जोबोर एरो औ औ
बिनि उनावहाय बिदिनो जेब्ला दसे औ दाउ बेदरखौ गारसोमनानै होयो आरो बिदिनो दाउ बेदर खौ गारसोमनानै इदिनो जेब्लानो मोननो जायो एबा जेब्ला रानजबो एसे लाव लाव जायो अब्ला बेखौ खांनाय जायो बिदिनो दाउजोंल' नङा गुबुन गासैजोंबो जाजायो बिदिनो अनलाखौ जेरै बर'नि जानाय होनोब्लाथ' एम्फौ लाथायाबो गोलैयो माने बेबो बर'नि मोनसे जानाय बे गैसैबो बर' सुबुंफोरानो बर' आयजोआनो जिहेतु बि एम्फौ ला थाखौबो न' गाव गावनि न'आवनो फिखायो औ औ आरो ओ अनलाजों बिदिनो औवा गाजा जायखौ बुङो औवानि गोरलै ओंखारनाय गाजा बेखौबो औ औवा मेवाइ बेखौबो जानाय जायो बेजों दाउजोंबो जानाय जायो
आरो मैथ्रु बिबार बासिखा बिबार बार नङा होमबा नोंथां औ बेफोरजोंबो जायो अनला ओंख्रि
आरो बर'नि जानाय लोंनायाव गुबैयै ओंख्रि होनोबाथ' गुबैयै बर' फोरा थाव एबा थाव जानायनिख्रुइ बांसिन सिनानो खारदै ओंख्रि जानाय जायो औ औ
दाथ' आरो खारैखौ जिहेथु औ थालिर बिफां आरो सबायनि बिखं आरो मैथ्रु बिफां बेफोर
औ बेफोरनिफ्राय खारैखौ बानायनाय जायो औ बेफोरखौ माने ओ गोरान खालामनानै फोराननानै जेब्लानाखि गोरान जायो रानो अब्ला बिसोरखौ मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै सावो बेनि उनावहाय औ हाथ'फ्ला जेब्ला हांगार जायो औ बेखौ बे माने दैजों लगायनानै बेखौ सरोब्ला औ खारदैया ओंखारनाय जायो आरो खारदैखौ मोनो बेफोरनि अनगायैबोथ' बर' फोरा गोबां बर' आइजोफोरा न'खरफ्रोमबो गाव गाव गाव गाव न'खरफ्रोमबो औ दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुङो जिहेतु दाउ अमा थ' गासिनावबो थाखायो बेखायनो बर'नि गुबै जानाय होननानै बुङोब्लाथ' अमायानो गाहाय
अमायनो गाहाय नंगौ नोंथां
औ अमा दाउ मानो होनब्ला बेखौ न'आवनो मोनखायो बिदिनो अमाया अमाखौ फिनो थाङोब्ला थ' गोबां बिनिबो थाखाय आदार नांगौ जायो बे अमानो औ अमानो आदार नांगौ गुन्दै नां जायो आरो अमायाथ' बिदिनो हाग्रा बंग्राफोरखौबो जानानै थायो आ अमानि थाखाय आ दार होनोब्ला जेरै ओ कबि लाइ बायदिफोरखौ रुनानै अमानो गुन्दैजों गलायनानै गलाय मोनदेर खालामनानै होजायो औ औ हाग्रानि थास'खौबो औ हानानै रुनानै होनायखौ जों बांस
नंगौ नोंथां नंगौ मानोना अमाया गुन्दैल' जानो नागिरा दानिया बेसे बेलेग नांदेरगौ आरो ना गुबुन नांदेरगौ
औ मैगं होयो ब्ला अमायाबो माने एसे थाब देरो होननानै औ थाब देरो गोथाव गोथाव मोनजायोब्ला मोजां जायो औ बेफोरबायदिनो बर' आइजो बा बर'स सुबुंफोरा दाउ अमा जिब जुनार फिसिनाय जोंनो माने न'खर औ न'खरखौ सोलिलाङो एबा न'खरखौ सामलायलाङो आरो बिदिनो गथ' गथायाइफोरखौ गाव गावनि गथ' गथायाइफोरखौ बेजोंनो नांगौ बायदियै खायसेया औ। हरनि उदैफोरखौस खुंनायजों लोगोस जे गाव गावनि गथ'खौ सोलोंथाइ होनायाव गोबां मदद
मदद खाल नंगौ नोंथां।
नोंथाङा खारै ओंख्रि जाफेरबायना। औ नोंथाङा औ औ नोंथाङा बर'नि ओंख्रि बा जानाय लोंनायाव मा मा ओंख्रिखौ साबसिन मोनो?
अ आंथ' उम बे सज'ना बिलाइनि खारै बानायाब्ला नो
औ औ औ।
औ बे खारै गोबाब ओंख्रि औ बेयाव नाबो होनाय जायो नाजों जायोब्ला बुहुट गोथाव जायो आरो ना नाथुर नोंगौ नोंथां आरो अनला।
औ औ अनला औ बेदरनि अनगायैबोथ' जों सुबुंफोरा। नाबो ना ओम, ना जानाय लोंनाय आरो औ ओंख्रिनि अनगायैबो आरो जों औ बर' सुबुंफोरा ना गुरनैनो जौखांनाय आइजो सुबुंफोरबो दङ आरो बेनि अनगायैबो औ।
नंगौ नोंथां।
गोबां गोरान एवनाय जायखौ बुङो फ्राय। खालामनाय बेफोरबायदिबो जानायखौ जों नुनो मोनो।